नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों दासो खोनाबाय।
अ नोंथाङा बे समाव मानोबा औ आङो दिनै दा ओरैनो गरम बोथोरखाय माने फिफां साहियावनो जिरायनानै बार जागासिनो नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दं ओमफ्राय नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोनासो मामोन?
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
अ मा सोंथि नोंथां
माने जोंनि गामिखौ माने गामिखौ सोरबादि सुबुङा दैदेनलाङो बेनि सोमोन्दै नोंथांनाव सोंनोसो नागिरदोंमोन आङो।
अ नंगौ नामा नोंथां औ औ।
नोंथाङा खिथानो हागोन नामा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं मिन्थिनायाव जे मिथिनाय दं माने बेफोरखौ नोंथांनो फोरमायलां सै जे हायो
औ औ
औ माने गामिखौ दैदेननाय होनोबाथ' जोंहा गिबियावनो गावबुरा थागोन, सेक्रेटारि थागोन माने नेहाथारि आरो हालमाजि बेसोर गावबुराजों लोगोसे नेहाथारि हालमाजि बेफोर थायो नालाय नोंथां औ मान बिसोर बायदि मान आया माने बिबान लानानै दैदेनलाङो आरो माने नोंथां माने बिदिनो गाव गावबुरिया माने गाहाय जाहैबाय बिनिफ्राय नेहाथारि आरो आलमाजि बे बे फोर माने गावबुराखौ हेफाजाब होनायाव मदद होयो आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ।
बिदिनो गामिफ्राव माबाफोर जेंनाफोर सोमजियो बेफोरबायदि सोमजिबा माने मिथिंफोर खुंनोबा लिंथुमनो थाखाय माने गावबुरिया हालमाजिखौ थिननानै बे हालमाजिया माने गामिनि न'खरफ्रोमबो हाबै हाबै माने गामिनि सुबुंफोरनो माने उमुख खालि मिथिं दं होननानै माने खोन्थाना होनाय जायो आरो माने नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो बिदिनो नेहाथारि होनोबा माने नेहाथारिया बिदिनो फैसाफोरनि लेनदेन बेफोरनि बागै माने नेहाथारैनि आखाइायाव हगारना होनाय जायो आरो माने नोंथां जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियाव औ बे फैसानि लेनदेन बेफोरो बेफोरनि दायथ' माने जोंनि गामियाव माने नेहाथारिनि आखाइायाव थायो आरो माने नोंथां।
औ नथां
औ ओमफाय दा नोंथांमोनजोंसो माबायदिमोन बेफोरबायदि। बिदिनि बिबानफोरा मारै मारै सोलियो नोंथांमोनथिं
औ नोंथां जोंनियावबो बिदिनो आरोना नों खिन्थानाय बादिनो जोंनियावबो गामि खौ गामिखौथ' मन दैदेनगिरिया गावबुरायानो जाहैबाय।
औ नोंथां औ।
ओमफाय औ गावबुरानि हेफाजाबाव माखासे गामिनि बोराय बोराय गारजेनफोर थायो आरो ना जायफोर जायफोर सिगांनिफायनो गामियाव समाज खुंबोनायाव बिसोर जायफोर दंफाबोयो बिसोरो हेफाजाब होयो आरोना मारै सालायलांनांगौ मा खालामनांगौ मा खालामबा साबसिन जागोन बिदि आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय गामियाव गावबुरायाथ' हारसिङै मिथिं दावथिंनि लेंनो मानो हाया जाहैबाय ओंखायनो हालमाजि दोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथां औ ओमफ्राय हाल माजिनि अनगायै सासे केसियारबो थायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ
केसियारनि उनाव ओमफाय नेहाथारि ओमफाय आफादगिरि ओमफाय बिदिनो माखासे गामिनि गियान गियानिफोर सा थाबाय आरो एसे लेखा गोरों सुबुंफोर
औ नंगौ नोंथां
दा जोंना गावबुराखौ नोंथां ओरैबायदि माने बयनिबो गामियाव मानिे एखे एखे जाजोबा नालाय जोंनि गामिना मानिे गावबुराखौ औ गावबुराखौ थाम बोसोरनि थाखाय सायख'नाय जायो आरो ना नोंथां।
अ।
बे सायख'नायावबो जोंना एसे गोबाव सम लायो माने सोरबादिया दैदेननो हागोन मागोन बेखौ सायख'नायाव एबा नायबिजिरनाय बिनि आखुवा माबादि आखलफ्रा माबादि बेखौ नायाव एसे सम लायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफाय गावबुरानि खामानियाथ' मोनथिखाबाय गामियाव गाहाय मानसियानो बेनो जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय गासिबो मिथिं ओमफ्राय मानिबा जुथुमा बिदि खुंनायाव गासिबो बेखौ दैदेनलांनांगौआ गावबुरानि सायावनोसै आरो ना नोंथां माबा मानि थांखि लानो थाखाय खिथानानै होनाय सोरबा मानिबा मिथिङाव थांनो थाखाय हांख्राय हरदों नामा अबेबा मानिबा प्रग्रामाव थांनांगौ नामा बेखौ गासिबो गावबुरायानो माने भाव जों रायजो राजा मोनथिहोयो आरोना नोंथां मिथिंआव खिथानानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफाय गावबुरानि बुंनाय बाथ्राफ्रा एसे बांसिन रज'यो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां सैथो।
ओमफ्राय गावबुराया मानिे बिदिनो आरो बयबो सनमानबो होनांगौ जाहैबाय
औ।
औ ओमफ्राय बिनि उनाव दं दङ जोंहा हालमाजि हालमाजिया जों हालमाजिया जोंना मा खामानि मावो हालमाजिखौबो जोंना थाम बोसोरनि थाखाय सायख'नाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ हालमाजिफोरनो माने जेब्ला गावबुराया खिथाहरो मानिबा जुथुमा लिंनांगौबा अब्ला हालमाजिया बयनिबो न'खर न'खर थांनानै माने खोन्थानानै फैयो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ गाबोन मिथिं जागोन नोंस्रा माबाखौ न'नि गाहायखौ मिथिङाव थिनहरबानो जाबाय बिदि होननानै बय बयनिबो न'आवनो खिन्थालाङो आर ना नोंथां हालमाजिया।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा केसियार आर ना नोंथां?
औ औ औ।
केसियारा जोंना मा खामानि मावो केसियारा माने रांफोरनि रांखावरिनि गासिबो मानिे थुबुरखौनो बे लायो आरो ना हिसाब खिथाबखौनो
औ नंगौ औ नंगौ।
औ मानिबा जेराव बहायबा खरसा जानाय मानाय ओमफ्राय बबेबा जुथुम्माखौ खुंनायाव माबायदि फैसा थांनाय रांखावरि थांनाय आरो गामियाव जा बे बिसिबां फैसा फैयो? आरो माखासे हरलाय लाबोलाय बिदिबो खालामो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो फैसा खांलायनायबो जायो गामियाव मालाबा-मालाबा बेफोर गासि थेवबो किसियारनि आखायावनो जाजोबो आरो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
खरस खालामनायाव मोजाङै हिसाब लानांगौआबो बेनिनो बिबान
औ औ
औ दा बेनि उनाव दंबावो नेहाथारि नेहाथारिफ्राथ' बांसिन बोसोनगिरियानो जाहैबाय नेहाथारिजों आफादगिरिया
औ औ नंगौ नोंथां।
बिसोरो मानिबा जुथुम्मायाव माने थिरांथा लानांगौबा बिसोरो गोथौयै सावरायलायनानै बिफाव लायो आरो ना मोनसे जोबथा थांखि लायो औ दा बेबायदिनो जोंनि गामिनि दैदेन दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो समाज खौ फोसाबलांनो नाजायो आरो ना गावबुरा हालमाजि बिदिनो नेहाथारि आरो गामिनि गाहाय गाहाय गारथिंफोरखौ लानानै
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंनि गावबुराफ्रा माने बेसेन मोना जाासे जेबो रांखावरि मदद मोना जासे गामिफोरनि बिदिनो रांखावरि मोनोैयावबो माने खस्थ' मस्थ'यै गामिखौ सालायलांनो नाजायो आरोना नोंथां खस्थ' खालामनानैबाबो
औ नंगौ नोंथां।
ओमफायो गोदोनि समाव बिदिनोमोन आरो गोदोनि सम समाव बांद्राय मिथिला
गोदोनि समावथ' गावबुरा होनबाथाय गोबां गोहो दंमोन नोंथां दानि समावसो बांद्राय गोहो गैला गावबुरानाव
औ सैथो नोंथां सैथो।
औ माने गोदोनि समाव गावबुराखौ बयबो गिसोजोबगारोमोन होननानै खिन्थायोना जोंनो
औ
औ माबाफ्रा बिमा-बिफा बा बिबै-बिबौफ्रा खिथायोना गोदो माबायदिमोन?
औ औ
औ दा नोंथाङा गामि बे दैदेनगिरिफोरनि सायाव माबा बुंनांगौ दंबावो नामा
औ नोंथां जोंना माने गावबुरा नोंथाङा दं होनबाय नोंसिनि गामिखै माने गामियाव बा नोंसिनि ओनसोलाव गावबुराफोरनो माने अनसुंथाइफोर होआ माने गामिनिफ्राय माने जोंखैजाय बेफोरबायदि गावबुराफोरनो माने एसे अनसुंथाइ होनाय जायो आरो माने नोंथां माने गामि दैदेनलांनायनि थाखाय माने दानफायाव नैरोजा रां खरैबाबो होनाय जायो आरो माने नोंथां औ आरो नोंथाङाथ' नोंथाङा नोंसिनि गामि एबा ओनसोलाव केसियार थायो हो दों माने जोंनियाव माने केसियारखौ दोननाय जाया आरो माने नोंथां माने बे केसियारनि बिबानखौ माने नेहाथारिनोनो आखाइायाव गथायना होनाय जायो आरो माने नोंथां जोंना खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ नोंथां नोंथांना नेटआ एसे खम नामा हेलौ हेलौ नोंथां खोनानो मोनासै माथो नोंथांनि रावखौ हेलौ हेलौ नोंथां नोंथांना नेदा एसे बेले बेजे जालागासिनो दं नामा खोनाफैनाय जायासै आंनियाव हेलौ नोंथां हेलौ नोंथाङा खोनागासिनो दं नामा आं माथो जेबो खोनानो मोनासै हेलौ नोंथां